औ खोनादों नोंथाङा?
आं खोनादों दे।
औ
अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ न टपिकखौ जेनेबा जोङो दैलि लाइफ माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहा दा बेनि बागै जोङो सावरायनो नामा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहा जेनेब्ला जोङो ओ नोंथाङा आं बेयावनो नोंथांखौ सोंग्रोनो सानदों नोंथाङा माबायदि ओ खामानिनि गेजेरजों जिउखौ बारहोगासिनो जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउखौ नोंथाङा मा मा खामानि मावनानै ओ समफोरखौ बारहो बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
औ जागोन दे फोरमायनो हागोन ओ दे ओ सानफ्रोमबोनि खामानि होनोब्लाथ' जोंना हिनजावफोरनि खामानियाथ' इदिनो गोबां थायो नङा होमबा नोंथां? ओ जेनेबा औ सिखार नायनिफ्राय जोङो जेनेबा ओ सिला सिबो। सिला सिबनानै ओमफाय औ थोरसि लथा सुयो ओमफाय आरो बिदिनो ओ बिदिनो ओ
ओंखाम संग्रा इसिंखौहाय सिबनानै लानाय जायो मोजाङै ओमफाय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो ओ बेबायदिनो आरो माखासे खामानिफोर दंबावो जेरै ओ मोसौफोर ओ मोसौफोर खानाय मोसौफोरखौथ जेनेबा हौवाफोरा बांसिन खायैनायखौ नुनो मोनो अब्ला बो ओ गोबोरफोर बहाय हिन्जावफ्रानो गारनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओमफाय आरो बिदिनो गुबुन खामानिफोर औ गोबां खामानिफोर दंबावो बिदिनो ओ सानफ्रोमबो जेनेबा ओ बेलासि जेनेबा ओ खामानि जोबनानै फ्रि टाइमावहाय जोङो मबेल नायो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो आरो माखासे ओ खामानिफोर जानाय लोंनाय बेफोरदिखौ जोङो औ जानाय लोंनाय आरो बेफोरदि खामानिया जोबबानो जोङो मबेल सबेल नायनानैहाय दसे सम ओ बिफांनि सायाफोराव जिरायनानैहाय ओ सम बारहो हरनाय जायो आरो नोंथां औ औ अब्ला नोंथाङाबो औ
बेजों लोगोसे नोंथाङा माबाफोर खामानियाव बेस्थ' थायो नामा जेनेबा रां खामायनाय बा जेनेबा माबा मोनसे खामानि जेनेबा जब बेबायदिनो था मावो नामा
आंथ बिदि मावा नोंथां माने आङो दा एसे ओ जेनेबा इदिनो इदि जबथ मावथवाखै माने ओरैनो स्टादिसो खालामगासिनो आरोना नोंथां
औ औ माबेसिम फरायगासिनो बा मायाव फरायगासिनो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि बागै इदसे
औ औ माने आङोथ दा माने ओ एम ए फ एम ए कर्स लागासिनो आरोना नोंथां कटन इउनिभारसिटि होननायावहाय औ हाव
ओ मा साबजेक्टआव लादों जेनेबा
औ बडआवनो लानाय जादों नोंथां
औ औ होनोमबा नोंथाङा बरनि बागै ओ बर आयदायाव जु ओ नोंथाङा एम ए खालामगासिनो दङ नोंथांखौ ओ बरनि बरनि खायसे थुनलाइफोरनि बागै नोंथाङा मोनथिगोन जानांगौ नङा होमबा ओ दा जोंनि सान सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंनि बरफोरनि जिउ खुंनाया एसे आलादा नङा होमबा ओ गुबुन गुबुन हारिनि फोरनिख्रुइ बर हारिनि आ जिउ खुंनायफ्रा आलादा ब वा गावनि राव दङ बरहा गावनि थुनलाइ दङ बर हा गावनि हारिमु दङ बरहा गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिबो बिथिङानो इसे एसे आलादा माने गुबुन हारिया ओ गुबुन हारिनिखौ जों बुंनो थांला जोंनि बरनि ओ हारिया माने गावबा गाव आलादा माने जानाय लोंनायाबो जोंना एदसे आलादा नङा होमबा जेरैबायदि जोङो ओ बिदि थि होनो हायो जोंनि बरनि गाननाय जोमनायफ्रा आलादा मानो होनबा जोङो ओ लांगा दख'ना गानो हिन्जावफोरा जेनेबा हिन्जावसाफोरा लांगा दख'ना बेवहाय आर'नाइ बा रेगे रेगां फालि लायो होमबा बेबायदि आरोना होमबा खिन्थु ओ जोंनि ओ हारिनि ओ खायसे ओ गाननाय जोमनायनि ओ आलादा नङा होमबा गाननाय जोमनायानो आलादा आरो जोंनि जानाय लोंनाया आलादा नङा होमबा गाहायै जानाय होनब्ला जोङो ओ जेनेबा जोंहा माइ आबादखौ मावनानै जोङो बे माइ आबादनिनो बे मायरंखौ जों ओंखाम सं संना जायो ओ बेजों लोगोसे जोंना ओ खायसे ओ जोङो गोदो गोदायनि दिनाव ओ आबौ आबैमोना मा जौ संनानै जौ लोंनाय बेबो मोनसे जोंनि जानाय लोंनायनि हारिमु होननानै जों बुंनो हायो ना होमबा नोंथां
औ
बेबाय बेबायदिनो दाबो खायसे हारिमुवा दाबो सोलियो आरो जेनेबा जोंनि दैलि लाइफआव नङा होमबा दा दा नैबे दैज्लां बोथोर दा नै सोलिगासिनो दङ गोलोम बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद माने माइ आबादखौ जोङो मावो आरो जेनेबा दा खोथिया फुनानै गायनायनि सम नङा होमबा जोंनि बेबो दैलि लाइफआव जोंनि बे दा समनि खामानि आरो नोंथां मोननियावबो माइखो गायबाय जानांगौ?
औ गायदों
दा नों नोंथांनि न'खराबो माइ गायो जानांगौ नङा होमबा?
औ गायो नोंथां ।
औ दा जोंहाबो न'आव माइ गायो जेनेबा दा खोथिया फुनाय खामानिया दाबो सोलिगासिनो आरो जेनेबा । गाबोन समफोरनो जोंङो माइ खौ गायसिगोन । जेब्ला आमथिसुवाया जोबो बे मानो माइखौ गायनानै ओ जोबहैसिगोन आरो जेनेबा ओ बेनि अनगायैबो ओ ओ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंगोन नामा आंखौ बे दैलि लाबनि बागै?
नोंथांनि ओ सानफ्रोमबोनि खामानिखौनो सोंनो सान्दों नोंथां अ' नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ आंनि सानफ्रोमबोनि खामानि होन्ना बुङोब्ला ओ फुङावनो सि खारनानै ना ओ सम जायोब्ला आङो सम सोलाबोबा माने बियाम खालामो बियाम खालामनानै जेब्ला हाथाय मानजिखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो माने सा लोंबाय साहा लोंनाय जायो आरो फुंबिलियाव साहा लोंखां खांनायनि उनाव ओ जोंनि आ आङो दा आ फरियाल दङ नालाय न'खर दङ जेनेब्ला ओ फिसाज्ला दङ जेनबा सासे आंनिया नै थाखोआव फरायो माने जोंनि बाथौ आश्रम फराय गोजौ फरायसालियाव होदों । बे फिसाज्लाखौ आंङो ओ माने जाहोनाय लोंहोनाय खालामनानै बेखौ फोरोंनाय फुं समाव फोरोंनायनि उनावहाय बिखौ ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालाम होनानै ओ माने बेखौ ड्रेस फरायसालिसिम थिनहरनायानो आंनि फुंबिलिनि खामानि आरो । बेनि उनावसो आंङो जेनेबा माब्लाबा समाव आं सासे सावगारि आखिग्रा बा पेन्टार बेबायदिनो जेनेबा खामानि फैयोब्लाल आं गुबुननि न'खराव खामानि मावनो थाङो । बेबायदिनो खामानि फैयोब्ला आंङो गो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनो गोनां जायो बेबायदि आरो बेबायदिनो ओ आंनि दैडेलि लाइफआ बेबायदि सोलिगासिनो आरो जेनेबा बा खामानि जोबखांनानै मोनाबिलियावसो न'आव मोनफैनाय जायो आरो जेनेबा । बेबायदिहाय आरो । आरो लोगोसेनो जोंनि सानफ्रोमबोनि खामानियाथ' बेनोसै जेनेबा ओ जानाय लोंनायाथ' सान फ्रोमबो थाखागोन । बे जानाय लोंनायनि खामानिखौथ' मावखानो नांगोन बेनि अनगायैबो ओ जोंङो गे आंहा मोनसे फराय सालि दङ आरो जेनेबा जों फरायसालि मोनसे गायसनना लादों जायखौ बुङो इउ एन एकाडेमि बड'फा उपेन्द्र नाथ नेसनेल एकाडेमि जायखौ बुङो इउ एन एकाडेमि होनना बुंदों । बेखौ जोंङो जोंनि ओल आं गायसनो सननानै लादों जेनेबा जोङो आं बे फरायसालिनि चेयारमेन आरो जेनेबा मासिगिरि हिसाबै जानानै दङ बेवहायबो आं गेजेर गेजेर माने सम मोनब्लानो थाङो आरो जेनेबा। बेबो आंनि दैडलि लाइफ बै जाना दङ सम मोनोब्लानो बे फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरखौ खौरां लाहयो बा फरायसाफोरखौ खौरां लाहैयो। बेबायदि आरो। बेजों लोगोसे खामानियाथ' थाखाबाय आखाइनि खामानि आंनि पेइन्टिं खालामो नालाय। बे पेन्टिंनि खामानि फैबानो खामानि मावनो थांनाय जायो आरो।
उ
बेजों लोगोसे ए नोंथाङाथ' दा जेनेबा एम ए फरायगासिनो दं होननानै मोनथिनो मोनदों ओ कटन इउनिभारसिटियाव जेनेबा
औ
बे फरायनायाव ओ नोंथाङा माबायदि ओ सुबिदा उसुबिदा मोनदों बेखौ बुंगोन नामा नोंथाङा?
सुबुबिदा असुबिदा औ बुंनो हागोन नोंथां
दब
औ ओ जोंनाथ' दा सुबिदाखौ होनोबा ओ गोबां ओ जेनेबा सुबिदा मोननायखौ नुनो मोनो आरो दा। फरायनाय समावहाय जेनेबा औ खारनिफ्राय मोनसे मोनसे जेनेबा मोन मोनसे मोननै स्कलारशिप मोननाय जायो नङामोन औ बेफोरजोंनो औ बेफोरजोंनो जोङो जेनेबा रुमबारा होनो गोनांफोरखौहाय जों रेन्टाव थायो नालाय रुम भाराफोरखौ होनो थाखाय जोङो ओ बैफोर मोननाय स्कुलारशिपफोरखौबो एसे ओ एसे हेफाजाब मोननायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां
औ औ
औ ओमफाय बेबायदिनो जोङो हेफाजाब मोननायखौ नुनो मोनो
औ औ न'खरनिफ्रायथ' नोंथांखौ जोबोर
औ न'खरनिफ्रायबो औ औ औ न'खरनिफ्रायबो थ' गोबां हेफाजाब होयो औ जा नांगौ बेखौनो हरनाय जायो औ बिदि अब्लाबो बिदि सरखारारनि स्कलारशिपफोरखौथ' मोनबाय थाया नालाय नखनिफ्रायनो बांसिन बुंनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो औ औ
बेनि गेजेराव उसुबिदा
उसुबिदाथ' असुबिदाथ' बिदि जेबो गैयायानो होनजायो नोंथां
औ औ आथिखालाव सुबिदाया बांसिन जाबाय नङा मोनदां गोदोनि बायदि बिदि जेनेबा गारि मथर ए मानि बा जोंनि हान्थामेलाफोरा गाज्रि बेबायदि नंलिया आथिखालाव जोंनि हान्था मेलानि बिबाङाबो मोजां जाबाय आरो ना मोनदां
टाउन नालाय जायगाया माने बिदि बास थास खाराबाबो जेनेबा ओ बाइकफोरजोंहाय थांनो हायो नोंथां्र पिटु लानानैहाय बेफोरदि जेनेबा औ इउनिभर्सिटियाव था हायो आरोना बांदाय उसुबिदा जानाय बेखौ नुनो मोना आरो।
औ औ औ थारैनो
औ
बिदिब्ला होमबा जोङो दिनैनि सावरायनायखो दैलि लाइफनि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथोंसै नामा जों नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ औ